हेल'
हेल'
अ
हेल' नोंथां
ओ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन ना
हागोन नोंथां लायरायजायो दे।
अ नोंथांनि माथोखौ एसे लासै खोनादों
ओ लासै खोनादोंना
औ
दालाय
अ दायो मोजाङानो खोनादों दे
खोनादों दा
औ
ओं दे नोंथां जागाय दे
ओ आबाद ओ आबाद होनोब्लाथ' माने गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा?
औ नंगौ
ओ जेरै माइनि आबाद फाथो आबाद जुखाम आबाद बेफोरबायदि ओ नोंथाङा बा नोंथांनि जायगायाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
बुजियाखै नोंथां
ओ नोंथांनि जायगायाव बा नोंथांमोननिखै मा मा आबाद मावो नोंथाङा खोन्था थानो हागोन नामा?
ओ जोंनिखाय आरोना
औ
जोंनिखैथ' नोंथां दायो आबाद मावनायफोरा मावदों मेरलाय मावदों बेफोर फिथाइ सामनिबो मावदों फिथाइनि तरमुसफोरखौ मावदों ओमफ्राय इफोर थास'फोरखौ मावदों।
औ
थास' बेफोर गायदों गायो आरोना जोंनिखै
औ
नोंथांमोनथिंलाय
जोंनिखैथ' दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ दाबायदि समाव जोंनिखै माने माइ आबादखौ बांसिनै मावगासिनो ओमफ्राय ओ फिथाइ सामथायाइनि माखासे आबादबो मावो। दाथ' थासमलुयो ना मा होनो बे आबादखौबो मावो आरोना बिरादनो जोंनि जायगायाव
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंथ' आबाद माइ आबाद गायनायफोरा मोजां सोलिदोंना?
मा होनदों नोंथाङा मोजां खोनायाखै।
नोंथांमोननिथिं होनदों माइ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय फ्रायथ' माइ गायनाय जायगायाव माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोरानो बांसिन सोलियो नालाय
औ औ
ओमफाय नोंथांमोननिथिं दा माइ गायनायफोरा बोरै सोलिगासिनो? मोसौजों हालेवनाय ना ट्रेक्टरजों हालेवो ना ओरै हाजिरानि हाजि फोरा बेसे बेफोरनि बागै एसे खोन्थालाय?
अह दाथ' जोंनिखै ओ बांसिनानो दाबाय बायदि समाव माने आमथिसुवायाबो बायबाय नालाय दायो बांसिनानो गायफुगासिनो आरो दायो जोंनियाव जोंनि जायगायाव बांसिन बांसिनानो मोसौजों हालौयो नाथाय गिबियाव खाराय सम समाव ट्रेक्टरजों हालौवो ओमफ्राय बिनि उनाव फोमोनबाथाय फोमोननाय सम जाबाथाय मोसौजोंनो हालौवो ओमफ्राय हाजिराफ्राथ' बिदिनो जोंनियाव हौवासाफोरनिया साराय सारिस' बा फासस' खोमा आंबो बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय ओ आइजोफोरनिया बा हिन्जावसाफोरनिया थिनस' होयो।
तिनस'
आरो माइखौ जोंनिया जोंनि जायगायाव माने गोबां रोखोमनि माइ बो गायो जेरै आसु माइ माइसालि माइ बेफोरखौ गायो आरो।
ओमफ्राय दैनि माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा नोंथांमोनिथिं?
जोंनियाव दैनि बिदि प्रब्लेम जाया मानोना जोंनि माने बान्दो गिदिर गिदिर दङ दैनि प्रब्लेम जायोबाबो बे बान्दोनिफ्रायनो बिदिनो नालाफोर जावनानै माने बे बान्दोनिफ्राय दैखौ लाबोयो आरो।
ओ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोना हाजो हाजो हाजो खाथिफोर जायो नामा नोंथांमोना?
जोंनिया हाजो खाथि जाया नोंथां एसे हायैनो समान औ। आरो नोंथांमोननिखै?
ओ जोंनिखैबो बिदिनो दाथ' गायनाय फुनाया बिदिनो सोलिगासिनो जोंनि बेबो एसे आरो। ओ जोंनिथिंथ' मोसौजों हालेवनाया एसे खम जाबाय आरो ना नोंथां।
औ।
दाथ' ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो सब बिदि ट्रेक्ट'रा जेरै ट्रेक्टरजोंनो हालेव जुबो ट्रेक्टर फोरनाथ' ओ घन्टायाव नयस' साराय नय' थस' बिदिनो लायो रटारखौ।
औ।
आरो इदिनो माय आइजोफोरनाथ हाजिराया जोंनिखै ना लासिन बारा जायाखै माबा ओ-ओ आरायस' ल'सो नैजौ बाजि ओमफाय हौवा फो फोरना माबा थामजौ बाजि।
अ।
उम।
आरो नोंथांमोननिखै दैनि प्रब्लेम जायो नामा?
जोंनिखैथ' दैनि प्रब्लेम जेबो जाया नोंथां जानायालाय जोंना एसे आ हाजोबो खाथि नालायथो बेथिं थेब नालाजोंनो मोनलाबोयो आरोना टेबआनो।
औ।
ओम।
आरो नोंथांमोनखै मा मा माइ गायो?
जोंनिखै इदिनो ओ उम्मो रनजित उम्मो रनजित माइब्रा माइसालि माइ। एफोरखौनो आरोना नोंथां उम।
ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोराव माने आबाद बा बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद मावो नामा नोंसिनिखै?
दैज्लां मैगं थाइगंनि आबाद मावनायालाय दाथ दै मावनाया जोंना नैबे माबा ओ फानलु फिथा फानलु गायनाया इयो आं गायना दोनाय आरो ना नोंथां। फानलु गाय फानलु गायबाय गायनायालाय ओमफ्राय दा बिदिनो फिथाइ सों गांबाय ओमफ्राय तरमुसफोरखौबो फानांबायनो आरोना नोंथां दा।
औ।
उ। नोंथां मोननिथिंलाय इथि जेबो माबा मावा इदि ओ
अ जोंनिखि माने न' न'आवनो इदिनो माखासे मैगंफोरनि आबाद मावो जेरै दाबादि दैज्लां बोथोराव मोननाय आबादफोर जेरै ओ बहल जिंखा थाइबें बेफोरनि आबादखौ मावो आरो आरो जोंनि जायगायाव बेफोरखौ बांद्राय मावनाय जाया थेवब्लाबो न' न'आव बिदिनो जा दानो थाखाय आरो बाजाराव एसे एनै फानहैयो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय ओ फिथाइ सामथाइफोरनियाबो बिदिनो थरबुजफोरखौबो मावो।
ओ नांगो नोंथां।
आरो बानलुखौबो बानलु आबादखौबो गोबां मावो जोंनि जायगायाव बा जोंनि जोंनिखै। गोबां बिगा हायाव बानलु आबादखौ बांसिनै मावो।
ओमफाय दा फानलुफोर फानलुफोर गायदों दा गायनायालाय?
औ औ गायदों।
फानलुफोर गायनाय फानदोंना फानाखै खादोंना खायाखै फानलु फिथाइफोरखौलाय? दा ओ दाबायदियाव ओ दाबायदियाव खाबाय दा बायदियाथ खानाय सिजोन सोलिगासिनो नालाय सोरनाबा।
औ औ दायो औ जोंनियाव दायो खागासिनो आरो ओ मा होनो बाजार फोराव फानहैगासिनो
दाथ फानलुनि माबाया बारा गै जाथवाखैदां दाम
ओहो बारा जाथ'वाखै।
उम। जोंनिखैबो इदिनो सोलिगासिनो आरो माबा खानायालाय खाबाय सोरबा खा दाम मोनैनि थाखाय थाखायनो खायाखै आरो ना दानि दाथ' फानलुनियाखि माने केजि सेरसेयाव इदिनो ओ सल्लिस थाखाफोरलसो मोनदों एनिखायनो माने खायसेफोरा खायाखै आरोना खमथार होननानै।
औ जोंनिखैबो बिदिनो।
उम। दा मेरला ओंखा ओ दाथ' मेरला ओंखारो नालाय बेनिखायनो दामफोराबो एसे खम नालायथो। उम बेनिखायनो बारा हाबजोबाखै आरो।
औ जोंनिखैबो बेबादिनो सोलिगासिनो दंङ।
आ। ओ नोंथांङालाय फानलुफोर इदि ओ फानलु गायनायाव हाजिराफोर मावफेरदोंना मावफेराखै?
आंङोथ बिदि हाजिरा मावफेराखैे नोंथां। माने आंङो माने बांद्राय बिदि हाजिरा मावा।
औ।
आरो नोंथाङालाय?
होनबाथ' नोंथाङा फानलुफोरखौ बोरै गायो मा खोथा बोरै बोरै मा। माबायो होमबा बेफोरखौथ' नोंथाङा मिथिनाय नङा बारा?
ओहो आं मिथिया नोंथां।
आ।
नोंथांङा खोन्थानो हागोन नामा आंनो?
उम मावनायालाय आङो एसे मावदोंमोन आरोना नोंथां।
औ।
ओ इदिनो माबा ओ फास्साव माबा आरोना सम'थे ट्रेक्टरजों हाखौ हालेवजोबना लाग्रोयो। हालेवना हालेवनानै इखौ माबा ओ इदिनो जखा लायो आर ना आराय फुट थिन फुट इदि लानानै इदिनो आराय फुटाव नाला मोनसे जावगोन आरो इखो ओ नालायाव इदि जेनेबा हाबनो थाखाय नाला बायदि जावो आरोना नोंथां। ओमफाय इदिनो आराय इदिनो जेनेबा आरायबा आराय लाबाय तिनि बा तिनि लाबाय इदिनो ओ जखा सुयै सुयै ओ जियाव तिनि बा तिनि गोलैदों नङाबा आराइ गेलेदों इयाव जावबाय आरो इथिं नेक्स्टआव इदिनो जावै जावै थांनानै माबाजोबो आरो ना इदिनो गोजाव खौ खामो आरो। नाब माने जाजो माबा दैफोरा जमा जाना थायि बायदि आरो हाबनो जायगा जानाय बायदि आरो ना। ओमफाय उनाव जायफोरखौ माबाखांनायनि उनाव माबाखां नामा नैखौ मा माल्टिं पेपार ना मा होनो प्लास्टिक आर ना बे गोसोम प्लास्टिक खौ इनि सायाव ब बनानै होयो आ। आरोना माने जा माबा मा होनो हाग्राफोर खम रज'नाय बायदि आरो ना जेनेबा हाग्राफोराथ' बिराद रज यो हाग्राफोरा होनबा माने इ मालसिन पेपार होननायखौ होबा माने हाग्राफोरखौ इमान माबा माबानो हाया आरो ना मा हाग्राफ्रा माने जोलदि ओ जोलदि माबानो हाया ओंखारनो हाया आरो ना।
औ।
अ इनिथाखाय फोरखौ बयो बनायनि उनाव एखौ मालसिन फेफारखौ बनायनि उनाव माबा खामनांगौ आरो मा होनो इखौ ऊ थुफ्लुङो मनसे माबायाव बिदि आराय फुट बा थिनि फुट लायो नालाय इदिनो जखा नायनानै मेनसे इदि गोजौ माबायाव मेनसे लाइनाव फांनै हाइ गायो आरो जों। फांनै फांनै गोलाव गायलाङो आरो इदिनो।
औ
फार्स्टाव थुफ्लुंना लाग्रो इफोरखौ बनायनि उनाव थुफ्लुंनांगौ माब मोनसे पाइप साइप लानानै एसे थुफ्लुं नो थुफ्लुं थुफ्लुं ओ जाय नायै नायै थु थुफ्लुं नांगौ आरो ना।
औ
थुलुंखाङो थुलुंनायनि उनाव इदिनो। फानलु फुलिखौ गायनांगौ गायनायनि उनाव जाबाय आरो उनाव जा बिदिनो माबा मुलि माने
ओ समान बिबार बारनाय समान फिथाइ थायनाय इफोरनिब मुलि सारो आरो ना सारनायालाय।
औ आथिखालावथ' बांसिन बेफोरबायदि माखासे मुलिफोर बाहायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोथां नंगौ।
औ
ओं हो नोंथां होनबा जासिगोनदां देनां इउनाव आरो सावरायनो हाफिनसिगोन।
औ दे जासिगोन दे ओं ओं।